हेलौ नों औ नोंथाङा आंजों दसे सम रायज्लायनो थाखाय होनो हागोन नामा सम
हागोन नोंथां हागोन।
औ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन।
औ नोंथां औ
औ बे आयदायानो जाहैबाय ओ जौ संनाय खान्थिफोर आरो आथिखालावहाय जोंनि बर' समाज आरो जौ संनाय खान्थिजों बर' समाजनि औ माखासे गोहोमफोर
आयदा नोंथां
औ बिदिब्ला आंनो जारायनानै होग्रोसै नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां दे।
औ जोंथ' मोनथिखायो नङा होमबा नोंथां। ओ जौआ जोंनि बर' समाजजों नागारनो हायै गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे। मोनसे थादेरसा बायदि। माने औ जाय माने बर' हारिनि। ओ रायजो जानायाव ओ गोदोनिफ्रायनो मोजांथारै मिथिजानाय मोनसे गोहोम गोनां मोनसे आयदा दा जौ होननानै बुङोब्ला बियो मोनसे जोङो डाइरेक्ट थोंजों बुंना।
औ नोंथां।
मानसिफ्रा बेखौ सोरबा गाज्रि नोजोरजों नायनो हागौ सोरबा मोजां नोजोरजों। नाथाय जौआ दिहुनजादोंमोन मानसिनि सुखु दुखु। आरो माखासे बिदिनो। सानब्रेनाय बा मेंनाय गोसोखौ दसे सम दान्दिसे। गोजोनग्लाय होनो थाखाय मोनसे मुलि बायदि लोंनो थाखाय आरो। नाथाय जोङो बेखौ। लोंबोयै लोंबोयै लोंबोनानै मोनसे समाव एडिक्टेड जानायनि जाउनाव। मानसिफ्रा गोबां बिबाङाव लोङाबा थानो हाय जायो बिनि थाखाय नायोब्ला जोङो बे। एसे गाज्रि नोजोर नायनो हायो नाथाय बेखौ दिहुननायनि गुबै मथल'बा मोजां। जाहोननि थाखायसो दिहुननायमोन नङा होमबा नोंथां। दा बिदिनो बर'फ्राथ' जोंना गोदोनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रा संसार जाबोनाय हिसाबै। बिदिनो मिथिंगायाव थानानै। गाजा गोमजा रंजानाय बेफोरखौ। मोजां मोनबोग्रा हारि जाहैबाय सोदोमस्रि ज' ज' थायो। हाबा खेराइ खुङो बेबायदिनो मोसालायो रंजायो। बोथोरफोरनि फोरबोफोरखौ फालियो नङा होमबा दा बेबायदि बुंनो थाङोब्ला जोंना माखासे। माखासे फोरबोफोर जेरै बैसागो दमासि बेफोरावहाय बे जौखौहाय। लोङाबा जायाबायदि मोनसे। खान्थिफोर जोङो बानायनानै लाबोदों आरो जेरै बैसागुआनो होन। दमासियानो होन बैफोरबायदि फोरबोफोराव जोङो जिौखौहाय नांथारगौ जायो आरो। आलासि दुमसि फैज। सिबियोब्लाबो बांसिन जायगायाव दाबो जौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। आरो। बिहा मोनसे बर' समाजजों एंगारनो हायि मोनसे बाहागो बायदि। माने सोदोमस्रि बायदि जानानै थाबाय आरो बे जोंनि हारियाव। गोदोनिफ्राय आबै आबौमोना बिदिनो हाग्रा बंग्रा खामानि मावसोम बायग्रा। बेफोरबायदि मोनसे हारि नालाय जेब्ला खामानि मावो खामानि मावनानै मेङो। बे मेंनाय समाव जाहाथे खपसे लोंनानै एसेब्लाबो मेंगानायखौ। देहाखौ थाजिम खालामनो बा मेंनाय सोलेरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बिसोरो। गावसोरनि न'आवनो बिदिनो जौ गोरान जौ गिसि संनानै। खाबसे खपसे ग्रोद ग्रद लोंनानै आराम खालामोमोन आरो मालायाव। बेबायदिनो लोंनानै बिसोरो गावसिोरनि सानाय सुनाय। बैफोरखौ एसेबाबो बावगारनो हायोमोन। मेंनाय गोसोखौ बिदिनो दसेबाबो मेंगा होनो हायोमोन आरो बेबायदियनो गावसोरनि। देहानि बोलोखौ बिसोरो रिस्टर खालामनो हायोमोन बा गोख्रों। खालामनानै लाफिननो हायोमोन बैफोरबायदि बिथिंखौ नोजोर नायनानैनो। गोदोनि दिनाव आबै आबौमोना बे जौखौहाय संनाय हुदा हिसाबै संबोदों आरो बेखौ न'आवनो बानायनानै लोंबोदों दा बिदिनो जोङो लासै लासै सुबुं माहारिया जौगाबोबाय रिभलउसन जाबोबाय दा बेनि जाउनाव मा खालामगोन सुबुं माहारिया ओरैबायदि थासारिसिम सफैबायखि माने जौखौ जोङो बिदि मेंनायाव लोंनायनि अनगायैबो जोङो बेखौ बबेबा फोरबोफोराव लोंनायनि अनगायैबो जोङो बेखौ गावनि गोसो खुसिनि थाखायसो बांसिन लोंनायखौ नुसै आरो
खनो थांनोनांगौ
सोरबा सासेहा माबा मोनसे मोजां खामानियाव साक्सेस जादों होमब्ला बियो मा बे साक्सेसनि मुङै खुसियावनो जौखौसो लोंनो बिराद गोसो जायो आरो
नंगौ नोंथां नोंगौ
दा बेबायदियाव मा जाखो जोंनि जे जौ लोंनायनि हुदा बि एसेब्लाबो सोलायबोबाय गोदोनि दिनाव मानसिया मोनसे जाहोननि थाखायसो जौखौ लोङोमोन माने मेंनाय फोलेर आरोबाव जिफोराव गोबां रोखोमनि गिटानल बेफोरबायदि बिबाङा थायो नालाय बे माखासे जोंनि देहा सिंनि थै खारनाय आरो बिखानि संनाय बेफोरखौ गोख्रों खालामनानै लाखियो आरो बेफोरखौ बारायो थाखायसो मेडिसिन हिसाबै बाहायोमोन नाथाय दानि जुगाव मा बै जे जोंनि बिखा संनाय थैनि खारनाय बे खारनाया बाराब्ला आरो बेखौ बारायहोसिनोसो मानसिफ्रा लोंनाय बायदि जानोसै आरो ना जाहनाव मा जाखो एखमबा लिभारनि प्रब्लेमनो किडनिनि प्रब्लेमनो बेफोरदिनो सोरनाबा प्रेसारनि प्रब्लेमनो बेफोरबायदि जाथायफ्रा जायो आरो बांद्राय एडिक्टेड जायोब्ला माने नांगौ बिबांनिफ्राय बांसिन बिबाङाव जौखौ लोङोबा बेबायदि जायो दा जोंनि बर' समाजावबो बिदिनो नुयो जोङो जोङो जौउखौथ' होनखाबाय आङो बिदिनो फोरबोफोर फालिनो बा गावसिनि देहाखौ गोख्रों लाखिनो बेफोरनि थाखायसो लोंङोमोन नङा होमबा नाथाय आथिखालावहाय मा मानसिफ्रा न'आव बानायनाय जौ लोंलिया बिसोरो बिला फिजौ जाय माने जोंनि माइरंनिफ्राय बानायनाय नङा बे जौफोरखौथ' मेडिसिनजोंसो केमिकेलजोंसो बानायो बे जौखौ लोंनानै किडनि फैलार बिदिनो बिखाया माबा प्रब्लेम जानायनो बिदिनो गोबां रोखोमनि बेमार जानानै लावनायबो नुसै आरो दा बेनि थाखायनो जोङो बेफोरखौ एसेब्लाबो खम बानायनांगौ नङा होमबा जोङो न'आव बानायनाय पियर जौफोरखौ लोङोब्ला सोब देहाया थिग थायो नाथाय बांद्राय बैफोर गोजा जौफोरखौ बा बेलाथि जौखौ लोंनायनि थाखाय प्रब्लेम जागासिनो दं दा आङो बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय नोंथां नोंथांनिफ्राय बिसे खोनासोंसै बर' समाजाव माबायदि जौआ गोहोम खोख्लै बिनि सायाव नङा मोन दां
औ नोंथां औ नंगौ नोंथां जोंहाथ' बिलाथि जौफोरखौ बारहानै माने जोंहा जौ जायनाखि जौ गोरान बा जौगिसि बेफोरखौनो बेखौ गोदो गोदायनिफ्राय जोंहा गाव गावनो बानायना लोंबोखानायमोन बर' हारि नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो बेखौ जों जाग्रा माइरंजोंबो बानायनो हायो आरो गुबुन मोनसे दंबावो माइरं बेबो जेखौ जों एंखुर होननानै बुङो नङा होनोमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
जिउखौ जों बेफोरजों बानायो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने आबै आबौमोना फोरोंलांखाजोबदों जोंखौ बेफोरबायदिखौ माबोरै बानायो नङा होमबा। दा बे जौखौ जों माबारै बानाय होनबाथ' जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि बानायो नोंथां माने गुबुन गुबुन गाव गावनि ओ जायगायाव बा गाव गावनि ओनसोलफोराव आलादा आलादा माबाफोरजों बानायो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां‌।
नेमफोरजों जेरै जोंनि ओनसोलावहाय बे जि जौखौ सावहनो थाखाय जोंहा सिगांथारावनो बै माइरंफोरखौहाय जोङो माने दै दैखौ फुदुंग्रोनांगौ दै गिदिराव, दा दैखौ फुदुंनानै जोंहा गुदुं ग्लाब ग्लाब गोदौनानै बे एंखुर बा माइरं होनो दा जोङो बेखौ हो सननानै इसेनो दसे उनावहाय हाबनानै माने बुहुद एरो आरो बेखौ गोदोआ जाहे खामथाबा।
नगौ नगौ नोंथां
दा बेखौहाय माबाखांनानै ओ जोङो मोनसे प्लास्टिकफोरावहाय गुवार प्लास्टिकफोराव जोंङ बेखौ एरनना लायो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ बेखौ एरावना लानानै गुसु जेेल्लानाखि ओ फेनलाबाय थायो फेनलाबाय थायो होनानै गुसु जायो अब्ला बेयाव जोङो बै जों जेनाखि बानायनाय एमाव नोंथां
मोनथिखायोना नोंथाङा एम आव खौ औ बे एम आव खौ जोङो बे औ बे एमावखौ माने जोङो
ओरैबायदि बानायो बेवहाय एसे एनै माइरं बबो होफादेरो नङा होमबा आरो बेयावहाय बिदिनो माबा बिफांनि बिलाइ माबा माबा दनफारा खेब माबा माबा बेफोरबायदिनो होयो आरो आनारस ओ रैमालि बिलाइफोरबायदि बेखौ बानायनानै लायो जेल्लानाखि बेखौ जोङो ओ जुमाय जेनाखि एरननाय बेयाव जोङो बेखौ सिफ्रुनानैबाव ओ सारला जोबगोन आरो नोंथां। आरो मोजां बेखौ लागायनानैहाय मोनसे प्लास्टिकफोरावहाय माने खाथुमनानै जमा दोनगोन आरो
औ
द बेखौ बिदि कारथुना दोननानै ओ बिदिनो साननैसो दोननानै ओ अखा ओ बिदिनो साननैसोनि उनाव जों बेखौ दोआव सोस्लायो आरो नों माज जेल बे एस होनोबा सेवो नङा होमबा औ बेनिफ्राय जोङो दोआव सोस्लायना दोनसै दोनखांनानै मानिे अखानायैहाय जों बेखौहाय सावनोसै आरो माबायावहाय अरावहाय जेला जों बेखौ दोखौहाय डाइरेक्ट बसायनोसै आरो बिनि दो सायाव जोङो मोनसे दो गिदिरनि सायाव जों मोनसे मोख्रा खर' होननाय होयो नङा होमा नोंथां। बे मोख्रा खर' आरो बे सिङाव मोनसे हाजों बानायनाय माबा थाबावो ओ बिदिनो दुबाय थानाय आरो बिनि सायाव मोनसे मबा थाबावो दो फिसा थाबावो जेराव दै होयो ओ ओमफ्राय बेबो बवहायबो माखासे माबा दङलाय? जेरै जोङो बै खना थाया होनबा नोंथां जरा थाया होनबा ओरैदो बसायनायाव बेफोरखौ जोङो माबानि दुरुंजों एसे गिदिर दुरुंजों होनानै बेहाय बै अफ्रिजोंनो जों बेखौहाय मानि माबायो आरो बन्द' खालामना होयो लेट थैयो औ आरो बेनि उनाव ओ जोङो दै होनसै फुरानो अर माबानानैहाय ओ अर सुुना होबाय थांनानै गाहायाव अरदाबाव आरो गोजौजों जेला गुदुं जानानै बिदुंआ दुङो होमब्ला बै गोजौनिफ्राय बै मोख्रा खर'नि सायाव बसायनाय दो बायदिया हानि दोआ बेवहाय माने थुथुं थुलथुं माने गोलैबाय थानोसै आरो माबानिफ्राय कफ'आ।
नोंगौ नोंगौ न थां
माने बै खफ'आनो जौ जाहैबाय नोंथां दा जोंनि औ जोंनि ओनसोलाव औ जौ गोरान बानायनाय बे बे खौ माने जोंनि ओनसोलाव माने बेफोरबायदिनो बानायनाय जायो आरो जौखोनांथां
नांगगौग
बिदिनो जोंहा माबाफोर दंबावोबावनो सोरबा सोरबा नलिजों बहनो हासं बायदि माबानानै सोनानै नङाोमा नोंथां औ बेफोरबायदिनो आ दके दं नाथाय ओ जोंहा आथिखालाव नुनो मोनसै नोंथां बुंनाया बिदिनो जिउनि गोबां माबाफोर दङ बुंनांगौ खोथा जेरै बे दसे समनि गेजेराव जोंखौ बुंना फोजोबजोबनो हाया नङा होनोमा नोंथां औ बेखायनो जोंहा बिलाथि जौखौबोथ' जों आथिखालाव गोबां नुयो ओ मानि जोङो आथिखालाव माने बिलाथि जौ लोंनायखौबो बांसिनसो नुग्रा जाबाय आरो नोंथां। जेराव माबाफोर नोंथां बुंनाय बिदिनो माबाफोर बार्थडे पार्टि बा अबावबा जाफुंसार जानायनि माखासे पार्टि होयोबा खुसिनि समफोरावबो जौसो लोङो जोंनि सुबुंफोर न होमा नोंथां औ नोंथां बिदिनो जोंहा आरो गोबां बुंनांगौ दंबावो जौनि सोमोन्दै जौ माब्रै बानायो बा जौखौ मानो लोङो ज हमानो बुरजा लोंनाङा बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनोबा नाथाय समा जोंहा जोबोद खम नङामा नोंथां दा बिदिब्ला नोंथां जोंहाथ' समावबो जाबायानोना बिदिबा दोनथ'लायसै ना नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला दोनथ'लायदिनि गोजोनथोंसै
भिदििअ लानां थां गोजोन्थों